औ खोनाबायना नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
औ आं नोंनाव फन खालामनायनि जाहोनानो जादों जोंङो औवा आरो दंफांखौ मा मा आइजें आयला बानायो बिनि सायाव फोरमायथिनो नोंथांनाव
औ नोंथां नोंथांङानो फोर फोरमायथिग्रोदो नामा नोंथां
अ बिदिब्ला आं औवा आरो दं बिफांखौ मा मा आइजें आयला बानायो बेनिसायाव एसे फोरमायनोसै नोंथां आङो गिबियाव दंफांखौ लागोनोसै नदां दंफांखौ मा मा आइजें आइला बाहायो बानायो होनोब्ला ओ जोंङो आबाद मावनायाव बाहायनो थाखाय जोङो नांगोल गोदोनि गोदोनिफ्रायनो जोंनि सुबुं हारिया नांगोलजों एवनानै जाबोग्रा बिनि थाखायनो गासिबो गोदोनि सुबुंफोरा बा दानि सुबुंफोराबो नांगोलजों एवनायखौ जों नुनो मोनो नांगोल बानायनायाव जोङो दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो। बिनि अनगायैबो नांगोलनि अनगा मैखौबो जोङो दंफांजोंनो बानायनाय जायो। नाथाय दानि आथिखाल मुगायावसो ट्रेक्टर बायदिजों हाखौ एवनाय नुनो मोनसै आरो बांसिन बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि
हारिमु जेरै मोसानायफ्राव जोंनि बर' हारिनि मोसानायफ्राव मोसानो थाखाय जोङो खाम आरो सेरजा बेबायदि बानायो आरो जोंनि न'फोराव आ जोङो सियार टेबोल खोरखि दर्जा बायदि बानायनायावबो जोङो दंफांखौ बानायनाय बाहायनाय जायो। आरो बेनि अनगायैबो जोङो जोङो आबाद मावनानै मोननाय बेसर सिबिं फाथो बेफोरखौ जोङो दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम रोगानो थाखाय जोङो मोसौ गारि बाहायनाय जायो बेखौबो जोङो दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो बेबायदिनो दंफांनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि माने मुवाफोर आइजें आयला बानायो आरो दा बेनि अनगायैबो औवाखौ जोङो माबायाव बाहायो होननानै बुङोब्ला जोङो औवाखौ जोंनिनो बर' हारिनि जि आइ टेक मोननाय दामग्रा जेरै सिफुं आरो गंगोना आरो थरखा बेबायदि दामग्रा बानायनायाव बाहायो आरो ना हम थाखाय जेखाइ खबाय सेन ख'खा बायदिफोर बानायनायाव बाहायो आरो माइरं जावनो थाखाय सान्द्रि संग्राय बेवबो बाहायो आरो बेजों लोगोसेनो आबाद फोथारफोराव आ जिब जुनार मोसौ बोरमा बायदिफोर हाबनो हायैनि आबाद मावनाय मावनाय समाव आबाद मावनाय समाव जोङो जेवरा हिसाबै जेवराबो दुमो बेनि अनगायैबो जोङो गोदोनि मानसिफोरा बांसिनानो औवानि न' लुयोमोन औवाजोंनो जोङो न' लुनानै थायोमोन न'खौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय नुनो मोनो बेनि अनगायैबो दालां दालांखौबो जोङो गोदोनि मानसिफोरा बांसिनानो दालांखौ औवाजों औवाफोरजों जों बानायनाय नुनो मोनोमोन औवा आरो दंफांफोरजों नाथाय दानि आथिखालावसो सिमेन्ट बाहायनाय नुनो मोनसै बेनि अनगायैबो जोङो औवाखौ बिल्डिं दानि आथिखाल मुगायावबो बिल्डिं बानायनायाव बिल्डिं बानायनो थाखाय जेब्ला दंफांनि बाख्ला हानाय जायो बे बाख्ला बाख्ला हानानै जेब्ला बयो बनाय समाव जोङो बेखौ सुंथानो थाखाय जोङो औवाफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो आबाद मावनायाव जेरै मै बानायो मै बानायनायावबो जोङो मै जुंगाल जंगालथ' नङा बे मा होनो बिदिखौ सुकेन सुकेन गोदोनि दिनाव माइ मारा होनाय समाव हुकेनजों बांसिनानो मोसौजों मारा होयोमोन नालाय दानि आथिखालावसो बांसिनानो ट्रेक्टरफोरजोंसो मार होनाय नुनो मोनसै मोसौजों मारा होनाय समाव खायनो थाखाय जोङो सुकेनजों स्केनखौ बानायायोमोन बेखौबो दंफां औवाजोंनो बानायनाय बानायनाय जायो अवानिफ्राय मोनो बेबायदिनो गोबां रोखोम जोङो औवानिफ्राय बाहायनाय जोङो नुनो मोनो बेबायदि बिदिनो आरोबाव जोङो ओ। बाहायनायखौ नुनो मोनमोन आरो बिबदिनो नोंथाङाबो औवा आरो दंफां बेखौ मा मा हाबायाव बाहायो बिनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायना होनो हागोन ना।
औ नोंथां थारैनो। जोङो आथिखालाव थांना थानो थाखाय जोंहा गोबां रोखोमनि राहाफोर जोङो नागिरनो हायो। थां थ गोनां जा हा नोंथां जोङो सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे ज माखासे साख्रि बाख्रिनि आंखाल आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे थां थानायनि राहा बेयो जोंहा गोब्राब जाबाय नङा होमबा नोंथां। फारसेथिं साननानै नायबाय जोङो जोंनि थांना थानाय राहाफोरा जोंहा गोबां गोरलैनिफ्राय गोरलै जालांदों नाथाय जोङो गो गोथौनिफ्राय सान नाया जों गोथौ साननानै नायोबा जों बेखौ नुनो मोनो जे जोंहां थानाय राहाफोरा गोब्राबनिफ्राय गोब्राब जालांगासिनो थिग बेबायदिनो जोंहा थांना थानाय राहायाव जोङो साख्रि बाख्रि नागिरनानै जोङो जउ राहाखौ बयखौबो नागिरनाय नुयो बेनि अनगायैबो जोङो मोनसे राहा द बा ज बे साख बाख्रि मावनाय लोगोसे जों बेफोरखौ मावफनो हायो जने जों न'नि हाबा हिसाबै जोङो साख्रि बाख्रि मावग्रा सुबुंफोराबो जोङो बेखौ मावनो हायो। जेरैहाय जोङो जोङो मा होनना बुंदों ओ जोङोथ' दा सावरायदों नालाय औवा आरो दंफांनि माखासे बानायनाय बेसादफोरनि सोमोन्दै जे जोङो औवाजों जोङो गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोर बानायनो हायो नङा होमबा नोंथां जोङो बे खौ गोदो गोदाय जुगनिखायनो जोङो औवाखौ बाहायबोनाय नुदों नाथाय जोङो बै अन्थाइ मुगा समाव जोङो बेखौ बाहायनाय। नङा बाहायाखैमोनबो जानो हागौ बेनि उननि समनिफ्राय जोंहा हौवाखौ बाहायबोदों जेन' जोंहा गोदोनि आबौ आबैमोन थुरिनि न' लुयोमोन बा जिगाबनि न' लुयोमोन बै समाव बिसोरो औवाफोरखौ बाहायबोखादोंमोन नङा होनोमब नों गोथां बेबायदिनो जोंहा माखासे औवाजों गोबां माखासे आगजुफोर बा रोंगौथिखौ जोङो मोनबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों दा जोङो औवाजों जों माखासे आगजु बानायनाय होननानै बुङोबा औवाजों जोंहा माखासे ना हमग्रा आगजुफोर बानायनाय जै खखा सेन बेबायदिनो जेखाय संग्राय सानद्रि ज आरो गुबुन गुबुन माखासे जे जोंनि मैगं थिलि बा आबादथििलिफ्राव जोङो मोसौ बोरमा हाबनाय बा खहा खालामनाय बेनिफ्राय जोङो रैखा मोननो थाखाय जोङो बेरा दुमनाय आरो बेबायदिनो जोंनि थाग्रा न' बा थाग्रा खुलि ज जोंहा उन्दुग्रा न' बेफोरखौ जोङो उखुम होनो बा थिंख बा पटिक खोबनो थाखाय जोङो बेखौेर खानाय जायो नङा होमबा नोंथां आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा जोंनि उन्दुग्रा जे न' बेयाव जोङो बार अखा हाबैनि थाखाय जोङो जे इन्जुर होनाय बेफोरावबो जोङो बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो आरोबाव जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो औवाखौ बाहायनाय नुयो आरो जोंहा औवाया जों जोंनि मोनसे गुुरदिथार गोनां जोंनि संसार जानायाव बेजों लोगोसे जोङो औवाजों गोदो गोदाय जों बेबायदिनो खादौ बायदिसिना बानायनायखौ जोङो नुनो मोनोन दा जाहैबाय जोंहा मायदि बिदि जोङो बेखौ बानायो जोङो बेखौबो सावरायनो हायो जेरैहाय
संग्राइ सान्द्रि बायदिसिना होननानै बुङोबा जोङो बेखौ औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो जे जोङो संग्रायखौ बानायनो थाखाय‌ ओमफाइ गिबियाव जो‌ंङो औवाफोरखौ दाननानै लानो नांगौ बिनिनो नांगौ जखानि जोंङो गोबा गोबा जोंङो बेबायदिनो खाथि सैनानै लानो नांगौ बेखौ बेबायदिनो फारि फारि हेबनोनांगौ बेखौ- जोंहा रोंगौथि गोनांफोरा हेबनाय जायो आरो बेखौ सासेनिफ्राय सासे गुबुन सासे सोलोंबोबोनाय ना बेबायदिनो फारि फारि दावगाबोनाय बे मोनसे आदब बा हुदा बेखौ जोङो ओ सोलोङा लासे जानला मोनला हेबनो सानबाबो जोंङो रोङा लाबो जानो हागौ बेखौ जों जोङो जाय मानसिया रोंगौथि गोनां बिनिफ्राय जोङो सोलोंनानै लानो हायो आरो बेबायदिनो जोङो सां स सानद्रि हेबनाय, बेबो जोंहा एखे रोखोमैनो बेबायदिनो जोङो गिबियाव खाखिफोरखौ सैनानै लाग्रोनो नांगौ बेबायदिनो जोङो बेखौ बा सान्द्रिखौ जोङो ओ गेसेंसिनै हेबनाय जायो जे सा-सा सान्द्रि जों जोंहा माखासे गोगगो माय गोग्गो माइरंफोरा गलांनानै बा जोंहा माखासे ओ मा होननानै बुङो माखासे गोगो मायरं फोरखौ लाखिनानै फिसा अनथायखौ जोङो बारहरनाय बे सालिनाय खान्थिनि थाखाय जों बेखौ बाहायनाय जायो आरो संग्रायजों जाहैबाय जोंहा जावनाय खान्थि बेयाव ओ जे जोंनि माइरं बा जोंनि आबादफोरा ओ गलांनाय बेबायदि जानो मोना आरो खोब खोब बिदिनो ना गावजों गाव नांजाबलायनाय हिसाबै हेबनाय जायो बेबायदिनो जोंहा बे थांबाय आरो जोङो खखा बा ना सारग्रा ना साग्रा जोंहा खखा आरो सेन दङ बेबो जोंनि मुंदांखा औवाजों बानायनाय जेरै जोङो ख'खा होननानै बुङोब्ला खखाखौ बानायनो थाखाय जोङो औवानि एसे बिजौ बाहागोखौ जोङो ओ मोजाङै हास'नानै जोङो बेखौ फारसे खर'थिंनिफ्राय जोङो दानफ्लेनाय जायो बा दान हुफ्लेनाय जायो बेनि उनाव बेखौ जो दिरुंजों हेबनानै खानानै जों बेबायदिनो खरथिं गुवार महरै जोङो खालामनाय जायो आरो फिसाथिं बा बिजौथिं फिसा खालामनाय जायो बियाव जों बैथिं दानफ्ले दानफ्लेनायबा दानखावनाय जाया बेबायदिनो जोङो मोनसे ख'खा फारसेथिं गुवार आरो फारसेथिं गुसेप बिदि नुयो बेनिफ्राय जोङो ना सा-खखा नाखौ बोरै सायो होननानै बुङोबा जोङो आबाद फोथारफोराव जे जोंहा दुब्लि आरो जोंना दैमाफोरखौ थेनानै जोङो बेबायदिनो आलि बानायनानै बेजों दैखौ हगार हरनाय जायो बिदिनो बेजों दैजों दैया बेजों गलांनानै जे जोंहा दै बाहागोआ जोंहा बेनि गुदुं जों गलांगोन आरो जोंहा ना बाहागोआ बे खखायाव थाब थालांगोन बेबायदिनो जोङो ना हमनाय जायो। आरो बेबायदिनो सेनाबो जोंहा एखे रोखोमनि जे जोंहा
ओ दैमा दैसाफोरखौ थेनानै आलि खोगोन बा जोङो ब्लिनि माखासे दंग'फोराव खो थेे थे गिनानै जोङो बेखौ ओ मोनसे बेबायदिनो जोङो सेनजों ना सानाय होननानै ना सायोबाय बिबो जोंहा मोनसे औवाजों बानायनाय मोनसे जोंनिनो आगजु आरो बेजों लोगोसे जोंङा गोबां ओ मुवा बेसाद दा दंबावो औवा बानायनाय थिग बेबायदिनो जोंहा दंफांजों बानायनाय जोंहा मुवा बेसाद फोराबो जोंनि गोनां जिउआव जोबोद गोनांथार जेरैहाय जोङो जों माखासे जोङो आथिखालाव जोथिं दैयोना न'फोराव बिनिनो जोङो बाथाम थंखौ दोननो थाखाय जोङो बाथामखौ दै दोनना लानाय जायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो आरो माखासे सियार टेबोल बेरेंसि बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां थिग- बेबायदिनो जोङो माखासे औवाजों बानायनाय आरो दंफांजों बानायनाय जोङो बेनि सोमोन्दै सावरायनो हायो बे मोनसे आखाइनि हाबा जोङो बेखौ साख्रि बाख्रिजों लोगोसे जोङो लांफानाया गोनां आरो बेफोरखौ जोङो लांफाबा जे इयुन जोलैया माबोरै सोलोंगोन बिनि थाखाय जोङो लांफानानै जोङो गाव बानायनाय जों लोगोसे गुबुननो फोरोंनांगौ आरो नोंथां बेनोसै
औ नोंथां जोंनि रायजलायनाया एथुखिनिआवनो जोब्बाय माबा फोजोबनाय जाबाय नोंथां